था खोनादोंना
औ गां खोनागासिनो
ओ नोंथां ओ आङो दायो नोंथांजों आब-आबहावा ए बा बिदगारि गेब्रेंनायनि फारसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
उम आं फंनैसो बुंनि नोंथां होमबा।
औ दे।
जायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगायारि एबा आबहावायाथ' दानि दिनाव गाज्रि जानो हमबाय जायनि जाहो गोथार अक्सिजेन मोनला नङा होमबा नोंदां?
औ।
बेफोर जाहोननि थाखाय जों फंनैसो सावरायनो नागिरदों बेफोरनो जाहैबाय दानि दिनावहाय बिफां लाइ सुबुंनि सुबुं माहारिफोरा गोबां दानफायनो हमबाय बिफां-लाइफां खमायनो हमबाय हाग्रा-बंग्रा सिफायनो हमबाय दानथां दान स्रांजोबनानै जों सुबुंफ्रा न' लुजोब्बाय जायनि जाहोनाव जोंनि अक्सिजेननि बिबाङा खमायलां बाय। गारि-मथरनि अनजिमाया बाराय बाय। गारि-मथरनि थाव सावगारनायफोरा मिथिंगायाव मिथिंगा बारहावायाव गोरोबना था बाय जायनि जाहो थाखाय जोंहा आबहावा एबा हां लानायाव गोबां खस्थ' मोनबाय। बेफोरनि उम मा होनो आबहावा एबा मिथिंगानि बारहावा गेब्रेंनायनि फारसे नोंथाङाबो फंनैसो जाहोनफोरखौ नोथां।
औ। जिहेथु दायो गोबां इन्ड्रास-इन्डास्ट्रिफोरबो जाबाय बेफोरनिफाय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बायदिसिना गेसफोर बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा गोबां आबहावाया मिथिंगाया गाज्रि जालांनो हमदों। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां खोनादों।
आरो जिहेतु गोबां गारि-मथ्रया ग डा गारि मथ थरा बांद्रायबाय जिहेथु दानि दिनाव बयनिबो न' खराव गारि-मथर थायो बेफोर बेफोरो बेफोरनि थावनि थाव सावगारनायनि उखुन्दै फोरा गोबां आबहावाखौ माने गुबुंलले खालामो जोंनि बारहावाखौ।
औ।
दा नोंथाङा एसे बेफोरनि बिख'य
औ जोंहा औ। आबहावाखौ रैखाथि खालामनोबा जोंहाथ' गोबां खामानि मावनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
जायनि थाखाय जोंहा बिफां-लाइफां हाग्रा-बंग्राया खमायलांनो हमबाय बिफां-लाइफां खमायलांनायनि थाखाय जोंहा बिफां-लाइफां बिफांखौ फांसे दानफायोब्ला जोङो फांबा बिफां गायनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ जायनि थाखाय जोङो बिफां-लाइफांफोरखौ ग्रोम-ग्रोम गायनानै जोंहा अनजिमा बिफां-लाइफांनि अनजिमाखौ बारायनांगौ। जायनि थाखाय आरो आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला जों आबहावाखौ गेब्रेंहोनायखौ खम खमायनो थाखाय जोंहा खमायहोनो थाखायब्ला जोंहा मा होनो फेक्टरि फेक्टरि एबा खारखाना बायदिसिना थाव सावगारनाय बेफोरखौ जाहा खमायनां खालामनांगोन जायनि जाहोनाव जोंहा फेक्ट'रिनिफ्रायबो गोबां थाव एबा सावगारनाय उखुन्दै लेथ्रा गाज्रि गाज्रि गोफोन उखुन्दै ओंखारो
औ। खोनादोंना नोंथाङा? औ हेल'। हेलौ मा खोनादियासै नामा? हेल'। मा जाखो खो नोंथाङा खोनादिया नामा? नोंथांनि आवाजखौ आं खोनाफैदिया।
नोंथां।
नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैया
मिथिंगायारिया जोंहा मिथिंगाखौ जों बासायनांगौ दानि
औ
गेब्रेंनाय होनोब्ला खोनादों नोंथाङा?
खोनादों एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन।
नोंथाङा खोनादों ना? औ जोंहा औ मिथिंगायारिखौ जोंङो रैखा खालामनो थाखाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां गायनायनि अनजिमाखौ जोंहा बारायनांगौ जायनि थाखाय जोंहा मोनसे बिफां लाइफां गायनायनि सानबो दङ बा नङा होनबा नोंथां? जोंहा बेवहाय बिफां लाइफांखौ गायनानै जोङो बिफां लाइफांनि अनजिमाखौ बारायनानै जोङो गोथौ थारौसिन लानांगौ जोंहा हाग्रा बंग्रा दानफ्लायनाय दाननायखौ जों बन्द' खालामनांगौ जोङो बिफांनि बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो गोथार मोनो नङा होमबा नों
औ
जोंनि थाखाय जोंहा मिथिंगाखौ रैखा खालामनो जोङो दा बेफोरनि बागै नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ बिफां लाइफांखौथ' गायनांगौ जेसो हायो फा गायनो नाजानांगोन जों गासिबो जिहेथु बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि थाखायनो देनां प्रब्लेम जागोन बियो
औ